औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामदो दा?
दा ओरैनो दंथयो नोंथां।
अब्ला नोंथाङा फ्रि ना दसे समनि थाखाय?
औ औ फ्रियानो नोंथां बुंलाय माबाफोर खामानि दंमोन नामा नोंथां?
बिदिथ' जेबो खामानि गैया आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन बे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नों थां बिदिब्ला?
अ हागोन दे नोंथां हागोन।
आयदाया जाहैबाय ओरैनो सरासनस्रा मानेखि बर'फोरनि बिदिनो फिथाइ सामथाइनि सायाव रायज्लायनोसै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो गामि ओनसोल एबा हाजो खाथियाव रायजो जानाय हिसाबै बिसोरो गाव गायनि जानाय फिथाइ सामथाइबो गावनो न'फोराव खाथि खालायाव गायना लायोमोन आरो। बिनि सायावनो रायज्लायनोसै अब्ला नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन रायज्लाय जागोन औ।
बिदिब्ला आं गिबियावनो जोंनि ओनसोलनि गामिनि सायावनो आं नोंथांनो एसे खिन्थानोसै आरो जेरै औ। जेरैबायदि जोंनि बर' हारि होनना बुङोब्लाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जों गासैबो मुवा बेसादखोनो मिथिंगानिफ्राय दहननानै लायो थिग बेबायदिनो जोङो जेरै माइ आबादखौ जोङो मावो थिग बेबायदिनो जों मानेखि फिथाइ सामथाइ बेखौबो जों गावनि देहाखौ राफोद खालामनो बेफोरबायदि आरो फिथाइफोराथ' बोथोर लानासो थायो नालाय बेबायदि गोबां मानेखि बर'फोरा गोबां फिथाइ सामथाइखौनो सिनायो आरो। बेफोरखौ बर'फोरा जानो थाखाय मानेखि नखरावनो फांफा फांनै बेफोरबायदि गायनानै लायो आरो बेनि अनगायै गुबुन गुबुन फिथाइफोर खौ बिसोरो हाजो बायदि बिदि हाग्रानिफ्राय लायनानै जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो। जोङो जेरैबायदि बर'फोरनि जोंनि ओनसोलाव जाग्रा फिथाइखौ बांसिनै नुनो थांब्ला जों थाइजौ आरो खान्थाल आरो बेनि अनगायै लेथिखु लिसु बेफोरखौनो बांसिनै नुनो थाङो आरो नाथाय जों गोदो न'खराव बिदि जानो थाखायल' बर'फोरखौ जोंनि ओनसोलाव जों नुयोमोन। आरो जानानै आग्लायनायखौ न'खर जोंनि न' खाथियाव थानाय मानेकि सुबुंफोरनो राननानै हरनाय बा सोरबा गथ'फोरा फैनानै बिदिनो ज' ज' जाफैनाय रानलायनानै जानाय फिथाइ सामथाइखौ बिदि नुयोमोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
आथिखालाव बैफोरखौ जोङो बांद्राय नुनो थांलिया आरो। आरो बिदि न'फोराव फांफां फांनै दंफां बिदि फिथाइनि दंफां फोरखौ बारा नुनोबो थांदिया मानेखे आथिखालाव सानो खान्थाल दंफाङा खाथियाव थायोब्ला जायगाफ्रा लेथ्रा जायो सिरिनानै बेफोरबायदिखायनो मानेके जोंनि ओनसोलफोराव बारा बेबायदि न' खाथ थियाव दोननायखौ नुनो मोननाय जाला आरो बेनि अनगायै जों सोलायो बांसिनै आथिखालाव बैफोर फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौ जों बागान खुलिनाय बागान खुलिनानै जों फालांगियारि बिथिं राङारि बिथिं बेफोरावसो जों दावगाहोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायै जों बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव बागान होनना बुङोबा लिसु लिसु बागान बिदिनो जेरै बायदि थालिर बागान आरो बैफोर बागानफोरखौ जोङो बांसिनै बिगियानारि मुगानि रासायनिक हासार बेफोरखौ बाहायनानै आरो नांगौ बाय दि दै ज'खानि होनाय बेफोरजों मोजां फिथाइ मोननो हायो नालाय नोंथां। एफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव। आरो बेफोरखौ जोङो बागान बानायनानै जों बेफोरखौ मा केटाव लांगोन मार्केटआव लांनानै जों बेफोरखौ ओ सेल खामगोन बेनि उनाव जों गोबां मानेखे रां खामायनाय गंसे न' खरखौ सुंथानाय बेफोरखौबो नुनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो बिनि अनगायै जोङो बे रांजोंनो जों गावनि फिसा फिसौ गथ' गथाय बेफोरबायदि गोबां लेखा फोरोंहोनायखौबो जों माखासे बिमा बिफाखौ नुनो मोननाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि। नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदिनो फिथाइ सामथाइजों माबायदि मुलाम्फा जादों। आरो गोदोनि मा मा फिथाइ सामथाइ बेबायदि गायनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा अब्ला नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जोंनि ओन सोलखैबो जेरैहाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासे जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आग जे आबौ मोन समनिफ्रायनो माखासे ओ जोंनि बर'फोरनि न' न' गायबोनाय माखासे जोंहा ओ जेरै खान्थाल, थाइजौ ओ बेफोरनि बाथ्राखौ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंनिखैबो बेबायदिनो मोननो हायो आरो। आ
औ
जोंनिखैबो खान्थाल, थाइजौ बेबायदिनो लोगोसे ओ लेरख' बेबायदिनो लिसु बायदिफोरखौ गायनायखौ जों नु नो मोनो आरो ओ बेबायदिनो आथ थिखालाव गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बे थाइजौ खान्थालनि अनगायैबो जोंहा आ
औ
ओ कमलाफोर गायनायखौबो नुनो मोनो। कमला बिफां जेरैहाय जुम्ब्रा बिफां बेबायदिनो आरो ओ नारें बिफां ओ बेबायदिनो ओ थालिर बेबायदिनो गोबां आरो बेबायदि गायनायखौबो जोङो नुनो मोनसै। ओ बेफोरखौ जोङो बर'फोरा ओ जानो थाखायबो गायो। आरो लोगोसे ओ फाननो थाखायबो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेनेबा बेफोरनि था थाखायनो गावनि गावसोरनि न'खरखौ सुंथानानै बा लाखिनो थाखाय गायनायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ
नोंथाङानो बुंलांखाबायदि दहाय जेनेबा बिगियानारि नोजोरजों आथिखालाव गोब बां नोंसिनि ओनसोलावहाय ओ बेबायदि बागानफोरखौ खालामबोदों। जेरै थालिर बागानफोरखौ ओ जोंनिखैबो बेफ बायदिनो गोबां ओ ओ बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनि बेलायावहाय ओ कमला बेफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे लिसु बागान खालामनाय कमला बागान खालामनाय बेबायदिनो आरो लोगोसे ओ बेबायदिनो थालिर बागान खालामनाय बेखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां, ओ आरो लोगोसे मोननो हाबावो जोंनिखै बे बायदिनो माखासे बेफार फालांगिनि थाखाय आबाद मावनाय जेरैहाय तरमुसफोरखौबो बोथोर लानानै गायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जे थाइबें आरिफोरखौबो जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो लोगोसे न'आव गायनो थाखाय न'आव जानो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोनाय माखासे फिथाइफोराथ' थाखायोआनो बोसोरै बोसोरै मोनजोबो। होखायो जोंहा ओ बे थाइजौ खान्थाल आरो लोगोसे आनारसफोरखौबो गायो आरो जोंना बर' फ्रा साफा सानैनावहाय दं आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ सोरबा सोरबा बेबायदिनो आनारसखौहाय गोबां माने बिगा बिघा गायनायखौबो जोंङ नुनो मोनदों आरो, ओ जेनेबा बेखौनो बिगा बिगा गायनानैहाय उनावहाय बे फिथाइया देरनानैहाय मोनब्लाथाय बेखौहाय खानानैहाय हरो आरो जेनेबा बेबायदिनो लां होुफैग्राबो थाखायो बेबायनो जोंना थालिर फिथाइफोरखौबो बागाननिफ्राय लांफैग्रा थाखायो आरो आनारस नाथाय बेफोरखौबो लिसुफोरखौबो लांफैग्रा थाखायो बेबायदिनो बागान जायनाव बागान दं बिसोरनावहाय माखासे फालांगि आरफोरा माने बायस'ननानै लांफैयो आरो जेनेबा जोंनि ओनसोलावहाय। बेबायदिनो गोबां मोननो हायो आरो नोंथां। दा आरो गोसोआव फैयाखै माखासेखौ नोंथां नोंथाङा एसे आरो बुंबावनो हागोन नामा जेनेबा आरो नोंसि खि माबाफोर दंबावोबा
जेरै बर' गोबां जों माखासेयाथ' थालांखाद जेरै जों बर'फोरा मिथिंगोन थानाय हिसाबै जों गोबां जाग्रा फिथाइ सामथाइ मिथिबावो जेरै सफारियाबोथ' जों गोदोनि ओनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै बेथ' जोंनि गामि ओनसोलाव ओरैनो थायो नाथाय आथिखालाव बेखौबो जोङो सालान हिसाबै बेखौबो जोंनियाव मानेखि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोननाय ज जायो बेखौबो मानखि बिगियान मुगाजोंसो बांसिनै रासायनिक हासार बाहायनाय बिबदिजों मानेखे नुनाय जायो आरोना आरो सफारि जों गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जायो कालाराबो माखासेया गोजा थायो अबबा एसे गुफुर थायो बेबायदिबो नुनो मोननाय जायो आरो। सिङाव आरो बिनि बेगरफ आरो बिनि अनगायै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय। आनारसनि बागान बेफोरबायदिखौ जोंनावबो नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायै जों बैग्रि आथिखालावथ' गोबां बैग्रिखौ जोङो बैग्रि बिलाथि होननाय जायग बेखौथ' गोबां सुबुंफोरा मानेखि आबाद खालामनानै रां खामायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेखौ सिजेन बाय हिसाबै। आरो बेनि अनगायै जों जेरै जों हाग्रानि बिफांनि फिथाइ होनना बुंोबा जों जामफोरखौबो मोननो हायो। जामावबो जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै बेखौबो जों गोस गोसोम कालारनि जामखांफेरदो जानोबो मोनदों आरो बेयो मोजां जानो बियो नोंथाङा मोनजादोंनाा बेखौ?
औ मोनजादों नोंथां मोनजादों।
औ औ आरो बिनि अनगायै जोङो गोबां बिदिनो आथिखालाव जों जाग्रा फिथाइ होनना बुंब्लाथ' नारेंफोराबो गोग्लैगोन ना नोंथां नारें बखोबो जों माने के गो-गासिनिबो गंफ्रोमबोनि न'खरफोरावनो नुनो मोननाय जायो नारेंआबो गोबां रो खोमनि थायो बेबायदिनो आसि नारें आरो ओमफाय बेनि अनगायै गल निमु आरो बेनि अनगायै जों कारजि नारें बेफोरखौबो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायै बेखौबो जोङो बर' सुबुंफोरा आथिखालाव माने के बेखोबो खेथि मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेखौबो आरो मार्केटआव जों इनि अनगायै बेखौ सेल खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों माखासे फिथाइफोर जेरै ओंख्रिबो जायो आरो बेखौ फिथाइ हिसाबैबो जायो जेरैबायदि न'आव न'आवनो थानाय हिसाबै मुदुफुल बेफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायै नोंथाङानो बुंलांखाबाय टरमुस गायनाय टरमुसआ टरमुसखौबो आथिखालाव गोबां गोबां गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायै जों खायफा मानेके बाहेरनिफ्राय ला बोनानै जों माखासे मानेखि जायफोर माने आंगुर बेखौबो मानेके आथिखालाव खायफा खायफा मानसिखो जों गायनायखो नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायै जों गोबां मानेके बेबायदिनो गुबुननिफाय लाबोनानै जोलै मानेके गुबुन गुबुन जाग्रा मानेके बेबायदिनो बिफांफोरखौ गायनानै खेथि मावनायखो जों आथिखालाव गोबां नुनो मोननाय जासै। बेजों लोगोसे गोबां मानेके फिथाइ सामथाइ गायनायजोंबो सुबुंफोरा गोबां दाव जौगानो हादों राङारि बिथिङावबो जों मुलाम्फा जादों होननानै बुंनो हायो। आरो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरैबायदि कमला बागान कमलाखो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय हिसाबै बेखौथ' जों बागानखौ नुबोबाय थादों आथिखालसिमबो बे बेखौ गोबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि गेजे जों गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर दंबावो जोंनि गेजेराव जायफोरखो जों मिथिया माखासेखौ जों मानेके हाजोफोरनिफ्राय लायनानै जानाय जेरैबायदि जेरैबायदि जों बुंनो थाङोब्ला माखासेखो जों मुंखौबो मिथिया माखासेखो मिथियो बेबायदिनो माखासेखो ओरैनो सिनायोल' आरो। बेखो जानाय जायो बिनि मुंफोरखौ मा बेखौ जों मोजाङै मा-माब्लाबा मिथिस्लाबाबो नोंथां आरो बेफोर फिथाइ सामथाइआ माबायदि मोनेके सासे सुबुंखौ माबोरै मुलाम्फा होनो हागौ राङारि बिथिङाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ अ बेनि बागैथ' नोंथाङाबो बुंलांखाबाय एसे एसे जेनेबा जों मिथिखायो नङा होमबा जेनेबा जों माबायदि जेनेबा बेसेबांखिनि बागान खालामनानै माबायदि जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन बेखौ सासे ओ आबाद मावगिरिया जेनेबा जाय फिथाइ सामथायाइखौ जेनेबा गायगोन बेखौ बियो सिगाङावनो सानग्रोनानै लाखायो बेनिफ्रायसो बे आबादखौ बा बे फिथाइ सामथाइनि आबादखौ मावो। बिदिनो गोबां बेनो जोंनि ओनसोलाव मावबोनायखो जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां हाजार हाजार लाक लाख रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ बिसोर जोंनि ओनसोलाव अ बेबायदि आबाद ओ फिथाइ सामथाइनि आबाद मावग्राफ्रा जेरैहाय तमुस बेबायदिनो लिसु बागान आरो लोगोसे खमला बागान बेबायदिनो थालिर बागान मावग्राफ्रा
औ
ओ बिसोरो गाव गावनि रों आरो लोगोसे माखासे माब नोजोरजोंहाय मा मेडिसिन बेफोरखौ होनानैहाय। माने जिबायदि होनांगौ बेखिनिखौ होनानै बिसोरो। मोजां माने ओ गोग्गो फिथाइफोर मोननो हायो आरो जेनेबा फिथाइ सामथायाइफोर बेबायाददिनो फ्रेस फ्रेस फ्रेस बेफोर मोननो हायो आरो नोंथां आरो लोगोसे बेबायदि बिदिनो जोंहा ओ बे मुलाम्फा जानायनि खोथा बुङोब्ला